हेलौ नोंथां
औ खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों
औ नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दङ
दं आं जिरायनानै ओरैनो
औ ओरैनो दङब्ला औ आंबो जिरायनानै दङ
औ
नोंथाङा आंनो दसे सम होथनो हागोन नामा माने नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव आं सावरायनो नागिरदोंमोन आरो?
औ औ हागोन दे
औ दे बिदिब्ला आं जागायनोसै
औ
ओ जोंहाथ जोंनि ओ बुहुमाव ओ बिफां-लाइफां बांआथ गोबां दंखायो नङा होमबा
औ नंगौ
औ बेजों लोगोसेनो आरो जोङो बिफां लाइफां गायनांगौ बिफां लाइफां बिफांखौ जोङो बुहुमाव मानि थाखाय गायनांगौ आरो गायनानै बेखौ माबाफोर मुलाम मफा मोनगोन नामा बेनि सायाव एसे खोन्थादो नामा
औ आंथ बारा मोनथिया थेबाबबो आं जा एसे मोनथिनाय आं बेखौ एसे फोरमायनोसै आरो नोंथांनिसिम जेरै जोङो बिफां लाइफां गायबाद थ जोंनि मिथिंगायारि थाखा थाखाय मोजाङानो ।
औ औ
जेरै बुंनो थाङोब्ला जोङो ह हां लानायाव माने जों हां लानाय आनि थाखायबो बियो बिराद मोजां आरोना? जेरै जों बिफांखौ गायनांगौ ओरै बिफांफोर जों गायोब्ला बिफांनिफ्रायबो जों रां आरजिनो हायो जेरै जों बिफांनिफ्रायथ जोङो जेरै उन्दुनाय बिसिन्ना जिरायनाय सियार बा फरायनो थाखाय टेबल जोंनि खोरखि दरज दा जोंनो बहुद खामानिनि थाखाय जोंनो नांगौ जायो आरोना।
औ औ जायो
अ नों थांनिफ्रायनो आं मिथिग्रोनोस थै नामा इसेबाव?
औ औ आं बिफां लाइफां होननानै बुङोब्ला जोंनि बुहुमाव बिफां लाइफांखौ गायथारनांगौ मानो होनबा जोंनि बुहुमा माने दायो जोबोद माने गुबुंले जाबोनो हमबाय नङा होमबा औ म टर गारिनि उखुन्दै कल कारखानानि माने गुबुंनाय बेफोरबायदिनि था खाय जोङो बुहुमाव ओ दुंथाइफोरखौ समानै लाखिनो थाखाय जोङो बिफां लाइफांफोरखौ गायनांगौ। ओ बिफां लाइफां गैयाबा जोंनि बुहुमा रानस्राव जालांगोन। दायोथ जोङो नुनो मोनगासिनो ना जोंनि बुहु मा जोबोद माने गरम जाबोनो हमगासिनो दङ बेनि मेन जाहोनानो जाबाय जोंनि बिफां-लाइफां बिफां दानफायनाय बिफां लाइफां दान फायनानै कलकारखाना फसंनाय सोहोर खालामनाय बे बायदिनि थाखाय जोंनिया माने अखा हानायाबो माने सम मत थे दै अखा हाला बेनि जाहोनाव जोंनियाव जोबोद दुंखावनाय जाबाय। बेनि थाखायनो जोङो बि फां लाइफांफोरखौ गायनांगौ आरो उम बेनि थाख खायनो माने बेफोर ओ जोंनिया अक्सिजेन गेसनि बिराद गोनांथि जायोना जोंनो हां लानायाव आरो बे अक्सिजेन गेस थायोबासो जोंना माने दुंथायाबो बेलेन्स जायो बे हिसाबै औ कार्बन डाइ अक्साइडनि बिबांखौ खमायनो थाखाय जोंनो माने बिफां लाइफांखौ नांगौ।
औ
बिफां लाइफांनिफ्राय जोङो गोबां मुलाम्फाबो मोननो हायो। मुलाम्फा मोना नङा मोनो जोंनो थांनानै थानायनि था खाय जोंनो बो बिफां लाइफाङा जोबोद गोनांथार। ओ बि फां लाइफां गैयाबा जोंनि माने मोनसेबो लुबैनाया माने सुफुंजानाय नङा आरो। एरै बुंनो थाङोबा जोंनि जानाय आदारखौबो जों बिफां लाइफांनिफ्रायनो मोनो आरो जोंनो ओ खामानिफोराव नांगौ जानाय मुवा बेसाद जेरै जोंनो ओ जेनेबा जोंनो खादा नांगौ। बा माबा गि दिबनांगौ बा जोंनो न लुनाय आरिनाय बेफोरावथ जोंनो औवाखौ गोनांथि जाथारो। औ औवानिफ्राय जोङो न बां लुनो हायो । बेबायदि दंफां लाइफांनिफ्रायबो जों जोङो न बां लुनो हायो। औ बेबायदि ओ बुहुमाव जेसेबां जिब जुनार दङ बिसोरनो थांनानै थानो थाखाय जोंनो बिफां लाइफाङा जोबोरैनो गोनांथार
औ
बेखायनो जोङो माने बिफां लाइफांखौ जेसे हायो एसेबां गायनांगौ आरो
औ
आरो ओ आथिखालावथ माने जोंनिया माने आसामनि मा होनो। खुंगिरिया माने जोंनो बिफां लाइफां गायनो थाखाय मोनसे स्किमबो लन्स खालामनो होदोंना।
औ औ औ
बेनि गेजेरजों माने बिनि थार ओंथियानो जाहैबाय माने जोंनि बुहुमखौ सोमखोर खालामनाय आरो।
औ औ
ओ जोंनि बुहुमा माने दुं गेब्रेंनायनिफ्राय जाहाथे बासायजायो दुंथाया बेलेन्साव थायो ओ जों जाहाथे इयुनाव माने खैफोदाव नुजाया बेखौनो बिथा खालामनानै जोंनो माने बे स्किम खौ स्किम लन्स खालामनानै होदों आरो बेबाय बि मोनसे माने औ। औ एनिफ्राय ओ बिफां-लाइफां बिफां- लाइफांनिफ्राय जोङो औ टेबोल सियार बिदि बानायनो हायो।
औ
फ्राय रां खामायनो हायो आरो बिफां लाइफां गायनानै जोङो गोबां माने बागान खालाम नानै जायफोर बिफांफोरा थाबनो देरो जेरै गाम्बारि गाम्बारिफोराथ' थाब देरोना बेफोरनिफ्राय ओ बेफोरनिफ्राय जोङो बागान खालामनानै बेफोर खौ फानोबा जोङो गोबां मुलाम्फा मोननो हायो आरो माने बेबायदि रां मुलाम्फा मोनो होननानै जोङो सानसेनो गासैबो दंफांखौ बिदि दानफायनानै गारनो नाङा आरो।
औ औ
बेबायदि सानसेनो गारोबाथ जोंना माने बुहुमाव बिफां लाइफांनि अनजि जिमाया खम जागोन ना बेनि थाखायनो माने जोंना मोनसे सर्तबो दङ आरो ना फांसे बिफां दान फायोब्ला जोङो फांबा बिफांखौ जोङो फोथांग्रोनांगोन आरो बे फांबा दंफां गाय ग्रोनांगोन बेबायदि होननाय दङ आरो
औ।
औ औ नोंथाङा आरो आंनिसे आरो माबाफोर मिथिबावोबा नोंथाङा एसे खोन्थानानै होदो।
आंथ मोनथिनाया एसे खम आरोना मोनथिगौ ओमफ्राय गोसोआव माने फैया आरो न। जोंथ' नोंथाङा नो बुंनो गोनां खिनिखौथ' बुंखालांबाय नङा होनबा जेरै आं दा जोंनि माने मानसि थाखाय एसे बुंनो सानो आरो बिंफांनिफ्राय मानसि निथिं आं एसे माने सो सावरायनो सानदों आरो जेरै दाथ' गोलोम बोथोर नङा होनबा। जोंनो माने देहायाव थाजिम मोननो थाखाय
औ
बारबोनांगौ नङा होनबा
औ नांगौ।
थाखाय जोंनो बि बिफांखौबो नांगौ जेरै जोंङो फिथाइ सामथायनि थाखायबो जोंङो बि फांखौ जोंनो नांगौ नङा होन
औ नांगौमोन।
दाथ थाइजौ खान्थाल बिबार बा फिथाइनि थाखाय माने बिफांखौबो नांगौ जायो आरोना जों माने जेनेबा जानाय बि फिथाइनि बि गायोबाबो जों मोनजायो। जोंनो जिरायनो थाखाय माने एसे देहाखौ थाजिम लाखिनो थाखाय जोंनोथ बिफांखौ नांगौ नङा होमबा नोंथां? नोंथाङानो आरो मोनथिबावनाय एसे सावरायदो नामा?
औ ओ नोंथांनि ओनसोलाव थानाय माने बेसेन गोसा बिफां लाइफांफोरनि नाम मिथिगौबा एसे बुंनानै होदो नामा?
आंथ बिफांनि मुंखौ बांसिनानो मोनथिनो र मिनथिया जेरै जोंथिं बेबायदि बिफां गायनायनि माने जायगाबो गैयाबो बेफोरनि आबाद खालामनाय जोंथिं जायगा गैया नालाय बेखायनो आं माने मोनथि या आरो ना माने। बेसेन गोसानि बिफांखौ आं मोन थिया आरोना। ओरै जोंनालाय गामियाव गायनाय दंफाङा ओरै आं मुंखौनो बागरथबाय ओरै जोंथिं बांसिन दं आरो ना मा होनो गाम्बारि। सिमलि बिफां। फाख्रि दंफां थाइजौ बंफां गराय बेफोरबायदि बिफाङा बां बांसिन दं आरोना
अ दे आङो जोंनि ओनसोलाव थानाय बेसेन गोसा बिफांफोरनि मुंखौ बुंनोसै
औ औ दे बुं
जोंनिया जाहैबाय बेसेन गोसा होनबाथाय बे साल सिगुन बेफोर आरो उम गामबारि सेसु बेफोर आरो औ बेफोर बेफोरखौ माने ओ बांसिनानो माने आबाद बिदि बयदि मावनायखौ आं नुवाखै आरो ना। ओ बिदिनो फाव गोनांथि जानाय हिसाबै बेबायदिखौ बा माने फांसे फांनै आं गायनानै दोननायखौ नुनो मोन्दों
औ औ औ।
ओम जेरै जोंना बेफोर सब गायोब्ला जोङो बाजारावहाय बिराद बेसेन गोसानि जोङो बिसना फालें आरो ना बेबायदि माने बानायनाय बानायखानायखौ जोङो बायोबाथाय गोबां दाम लायोना
औ औ
औ जुदि नआवनो जोंहा बेबायदि माने दंफां लाइफांफोर थायोबा बेफोरनिफ्रायनो जोङो बिसना टेबोल सियार बेबायदि बानायो बा एसे खम खरसायावनो जानाय बायदि आं नुहुरो आरो।
औ औ औ
बे हिसाबै माने ओ बिफां लाइफांफोरखौ आङो सिगांनिफ्रायनो माने आं खोनादों आरो गोदोनि मानसिफोर रायलायनाय गामिनि मानसिफोर रायलायनायखौ। खोनादों
औ औ।
फिसाजो दङ'बाथाय नै बे बिफांखौ आङो आंनि फिसाजोनि मुङाव आं गायखाबाय देनां हाबा जायोबाथाय आं बेनो बिसना बेबायदि टेबुल सियार बानायनानै हरगोन बे हिसाब बै गायनायखौ आं नुदों आरो माने बेबायदि होनोमोन आरो आरो माने मिजिं खालामनानै फिसाफोरनि मुङै बेबायदि बिफां गायनायखौ औ नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेबायदि गायो नामा?
औ औ गायो जेरै जोंहाथ' हिनजाव होनोब्ला बा हिन हिन्जाव मानसि होनोबाथ जोंहा बिलाइनो गोनां जायो नङा होनबा जोंहाथ बे बिलाइनायाव । बि लायनायाव जोंहा बेबायदि हाबा हुखा बेबायदि खालामबाथ जोंहा मोनसे बिखौ जों माने उसुरगा होनना बुङो आरो ना बिमा बिफानिफ्राय जों हरनायखौ जों मोन थियो। जेरै जों नुदोंबो जेरै आलना फालें ओम बा दानि जुगाव । थ मा होनो बि दिसिं आयनानो होनना जों मिथि थियो बेफोरथ' कादनिबो बानायनाय दं नङा हो होमबा
औ दङ
औ बेफोरखौ नांगौ जिरायनाय सफा डाइनिं टेबोल बिफोरबायदिखो माने बानाय नानै माल खायफा खायफाया न'आव बिफां थानायफोरा बायना बानायना नै हरो खायफाया माने बाजारनिफ्राय बायनानै हरो आरो।
औ औ औऔ
नोंथां जोंना
औ औ जाबाय देह नोंथांजों रायलायनानै गोजोननाय मोनबाय
आंनिसिमबो गोजोननाय थाबाय। बे